खुनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
मा खालामदों नोंथाङा?
आं ओरैनो दंफैयो नोंथां।
अ ओंखाम जाखांबाय ना?
औ जाखाबाय नोंथां।
बर'बो बेरायनो थाङाखै?
ओहो आं मैयासो सो एसे ओरैनो लोगोफोरजों बेरायनो थांदोंमोन आरो।
औ थिगानो जों बिदिब्ला बे समाव गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो औ नोंथाङा ओरैनो माबायदि गाननाय जोमनाय माबायदि ड्रेसफोरखौ गाननाय जायो जेनेबा अकेसनफोराव बा बिदिनो बाहेरफोराव ओंखारोबा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ जागोन नोंथां ओ आंथ' माने बांसिनानोों कुरथाफोर बा बिदिनो प्लाज' कुरथा गाननाय जायो आरोना। प्लाज'जों टपजों गनाय जायो ओ बांसिनानो ओमफ्राय बहाबा जुदि अ अकेसन फांसन जेरै होनदोंमोनथां बिदि जाबाथाय आं दख'ना गाननानै थाङो आर ना। ओ बिदिनो दखनाखौ सानफ्रामबो गाननाय जाया बा न'आव फुजा दंबा अब्ला आं दख'ना गाननानै थायो आरोना। थ' माने कमफरटेबोल मोनो नालायथो जेरै गोदोनि बायदि बिमाोन बदिथ' गाननो हाला जों उन्दैनि ओंखायनो गानबोनाय हुदायानो गैला नालाय ओंखायनो दख'नाफोरखौ गाननाय जाया खिन्थु जोंनि आइ मोनहा मा ओ बामोनहा गानो आरो ना गामसा दख'ना गानो। थायो जेराव मेराव थाङो बेयावनो दख'ना गानो न'आवबो गानो।
औ
ओ खिन्थु आंसो गाननाय जाया गोदो उन्दैनिफ्रायनो हुदा गैया नालायथो। औ औ कलेजफोराव गानोमोन गोदोहाय दख'ना कलेज स्कुलफोराव।
दाथ' गैलायानो होनजायो
औ
औ ओं दे
इनिफ्राय बाकि माने बेफोरबायदि जिन्स बा फरमेल बेफोरबायदि गान नोना गाना
फर मेल होनोबाथ' जों फरमेलाव हिनजाव सा फोराथ' दख'नाखौनो गाननानै थांखायो हौवाफोरासो फरमेल होनबाथाय ओरै
मा होनो फरमेल पेन्ट बा टि सार्ट गानो नालाय बिसोर
आंथ' बहाबा माबा मोनसे फांसन जादों बा सोरनिबा हाबा जादों बा हाबा खेराइ फुजा बिदिबाथ'
औ औ
फोरजों ओंखारलांनाय बा ब'हाबा माबा खामानिजों थांनायबाथाय आं कुरतिखौनो गानो आरोना ओ ओम थबखोबो बारा
थबखौबो बारा गाननाय जाया कुर्तिखौनो गाननो मोजां मोनो औ
औ आरो औ नोंथाङालाय मा रोखोमनि ओ गस्ला गाननाय जायो?
अ आंबो माने बिदिनो माने बिदि अकेसन लायै लायै माने बिदि आलादा आलादा गाननाय जायो आरो माने मालाबा जेनेबोला जोंनि माने हारिनि बेफोरबायदि माने हाबाफारिफोर थाबाथाय माने बिदिनो गामसा गाननाय जायो आरो गामसा बिदिनो आर'नाइफोर लाबाय ओमफ्राय आरो बिदिनो जोंनि बर'नि जि वासकट दङ' बेफोरखौ गानो ओमफ्राय गुबुन आरो गुबुन हाबाफारियावबो माने बिदिनो माबानाय जायो ओमफ्राय बिदिनो लंफेनफोर गान्नाय जायो आरो फरमेल लंपेन्ट फरमेल सुट माने बेबादि गाननाय जायो ओमफ्राय बिदिनो आर'नाइफोर लायो ओमफ्राय आरो बिदिनो माने जिन्स बेदि लंपेन्टफोरखौ गान्नाय जायो आरो बाइकफोर सलायबा बा गोजानाव जारनि खालायबोला माने बिदि गाननाय जायो आरो ओमफ्रायथ' आरो न'फोराव थाबाथ' आं माने बांसिन बिदि गामसाखौनो गानना थानाय जायो आरो माने गामसा गानबोला एसे माने कमफरटेबोल नाङो आरो बेलेग बेफोरबायदि ड्रेस माने गाननाय जाया आरो जिहेथु आरो
एसे उन्दैनिफ्रायनो माने गामसाखौनो गानबोबाय थानाय जादों दा बेनिखायनो एसे मोजां नाङो आरो बिदिनो बाहेराव थांबालाय बिदिनो सर्ट पेन्टफोर बा लंपेन्ट बेफोरबायदि गाननाय जायो आरो दायथ' जेनेबा गरम बोथोर आरो ओमफ्राय बिदिनो आरो माने ओफ्राय नोंस्रा न'खराव बेबायदि जिफोर दायो नामा जेनेबाला दख'ना गामसा बेफोरबायदि
बिदि दानाय लुनायजोंथ' न'आव दाया जों टाउन
सहरावसो थायो नालायथ' बिदि हायानो गैजाया जे दानो थाखाय जायगा थागोन औ औ
बिदिनो गोदोहाय कभिड टाइमाव बिमाया बिदिनो बिहु फालि आरो गामसा दानायदोंमोन आरो। ओमफ्राय बिनि उनाव आंबो सोलोंनाय जायाखै बै समाव आं
औ
आरो बिमायाबो माने मालायफोरजों लोगो नांनानैसो दादोंमोन आरोनालथो थ' आं जेबो मावफायाखै आंबो सोलोंनाय जायाखै आरो दानाय लुनायखौ ओ बिदिनो गामियाव बिमायं नोंथां मोनहा दायो नाथाय आंबो थांनायानो जाया स' सोलोंनो मोनाखै आरो दासिमाव खनसेबो।
औ
बिदिनोसै आरो ना मानसिफोरखौ दानाय लुनाय दानि जों बादिनो बैसोनिखौ सोलोंनाय नुवा बारा। जायफोरा गामियाव थायो बिसोरनो सोलोंनो मोनो बिमाफोरजों बा बिदिनो गावसोरनि बिमायं बिमादैमोनजों सोलोंनो मोननाय नुयो आरोना।
बिदिनो माने समखौ लानानै बा जागाफोरखौ लानानै बिदि आलादा आलादा जायो थ जायानो माने ओ खाबुखौ मोनानो बे समाव माने सोलोंना लानाया मोजां होननानै आं सानो आरो। माने जिथु मोनसे गियाना आरो बे जोंनि जाबाय दोरोङारि दानाय लुनाय मानो होनबा दायो जोङो मिथिगौ माने गोबां बिदिनो बेथ' जेनेबा जों जोंनि दोरोङारि दानाय बे जोङो जेनेबोला बे जिथु तातसाल बेजोंनो दानायखौ जोङो लाखिबाय थानो हागोन बेखौ जोङो बुंनो हाया मानो होनबा दायो गोबां बिदि बुहुमा जौगासिनो बेनो जेनेला समनि खोथा दा थायो आरो बिदिनो मानसिफोरा माने जेसेबां माने साबसिन बेखौसो नागिरबाय थायो नालाय। गाव गावनि खामानिया जसेबां साबसिन मावनो हागोन माने मोनसे गुसुं
खिन्थु जोंनि जि दोरोङारि दाना बेफोरखौ जेनेबोला मोनथिना थायोब्ला जेनेबा मोजां होननानै आं सानो आरो माने बयखौबो आरो दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सिख्लाफोरल' नङा जेनेबोला जोंनि दानाय लुनाया बेबायदि बेबायदि दायो होननानै जेनेबा मिथिना थायोब्ला मोजां होननानै आं सानो आरो। मानो होनब्ला मोनसे समाव जेनेबोला जोंनि दायो जाय फोरा ओ जेनेबोला बैसो जानाय आइ आफा बिथांमोना जेनेबा बेफोर खामानिखौ मावो। दा बिथांमोनाथ' सानसे जेनेबोला बयबोथ' बे स संसाराव जेनेबोला जुगे जुगे थागोन बे नङा। सानसे बिथांमोनहा बोराय बुरै जालांगोन बिथांमोनहा माने मानो होनगोन बे संसारनिफ्राय गैया जाबानो मानो होनब्ला गैला। बेबायदि जागोन मोनसे गोमालांगोन दा जुदि जोंनि दानि माने यां जेनेरेसनफोरा माने बेफोरखौ नलेज लानो हायोब्ला सोलोंना दोननो हायोब्ला उनाव आं सानो बेफोरखौ मावना जायाब्लाबो माने एसे नलेजआ थागोन आरो रोंगोन आरो फोरमायनो हागोन। बिदि होननानै आं सानो। बेनिफ्राय आरो जेनेबोला नोंथाङा एसे फोरमायदो मा होनगोन जोंनि बर' आइजोफ्रा माबायदि गानो आरो मा होनगोन बे ड्रेसफोरखौ मुंफोरखौ आरो एसे मख'दो
जोंनि बर आइजोफोरनि ड्रेसफोरावथ' माने समायनाखा आरोना बेनिफ्राय समायनासिन दस्रा द्रेस आं दस्राखौ मोना आरोना
ओ
गोदो उन्दैनिफ्रायनो आं बिमामोनखौ दखना नुनानै बिराद सोलोंनो नाजायोमोन आरो ना उनावसो रोंलांदों आरो दा माने गोदान गोदान ओंखार ओंखारलांगासिनो दं दा मेसिननि मानि ओंखारलांगासिनो दं आरो ना दख'ना
दख'नाफोरा बा फास्राफोरा
ओ नाथाय नाथाय जोंनि जे बर'नि आखाइजों दानाय बेबायदि माने जेरावबो मोननो थाङा बे मेसिनजों दानायजों जोंनि आखाइ आखाइनि दानाया जोंहा बेलेखा आरोना आं बांसिनानो जोंनि आइमोन दानाय आखाइजों दानायखौ मोजां मोनो आरो नायनोबो समायना जायो रंफोरा आगर फोरा आखायजों दानाय जायो नायै नायै बिजिर बिजिर नायनानै बिसोर दायो आरो ना आगर फोरखौ आरो जों जेबायदि लुगैदों बेबायदिनो बिसोर दानो हायो जाहैबाय खिनथु मेसिननिफोरा जाहैबाय माबा मोनसे गेजेराव भुल जाबानो नाथाय बे भुलखौ थिग खालामनोबो हाबफिनलाय लाङा बिदिनो दालांबाय थानांगौ जायो आरो
ओमफ्राय बिदिनो मा होनो दानि गोदान गोदान ओंखारनायाथ' साइजानो बुस्थुफोरा नाथाय आं गानफेराखै आरो आं गाननो बारा मोजांबो मोनलायलाङा
मानोना मोदोमावनो थानो नागिरा आरोना बे बुस्थुफोरा
बिराद लिमोनद्रा लिमोनद्रा जायो बेफोरो जिफोरा नाथाय जोंनि आखाइजों दानायफोरा मानि फ्रात फ्रिद मोदोमाव थायो नों जेखि मावा बे मोदोमाव जेरै गानदोंमोन नोङो बिदिनो थागोन आरो ना थ ओै दख'ना आरो फास्राफोरखौ जोंनि धोरोमनिखौ जोंनि बर'निखौ बिराद माने समायना नुयो बेखायनो दस्रा हारिनिफ्राबो नायनानै आरो बिदिनो गानलायनो होननानै आंनाव मेलाबार बिखांबाय आंनि लोगोफोरा जे माने बर'नि नङा आरो समायना मोनथारो होननानै बिराद माने बयबो बिराद मोजां मोनो नोजोर होयो
आरो गाननो लुुबैयो आरोना औ औ
जोंनि बे बर'नि दानाय लुनायखौ जोंनि नोंथाङा होनदों जोंनि गथ' सोलोंलांनाया बिराद मोजां जागोन माने देनां सोर बबे जायगानिफ्राय जों मोननाय नङा जोंनि कालसारखौ प्रिजार्भ खालामनानै लानांगौ जायो होनथो नङाबा गोमालांगोन जोंनि बर'आनो बे बिदि थायाबाथाय औ औ
नंगौ बे साबसिन द होनखोन आरो आं माने साबसिन जोरो आरो गानबो मोजां जेनेबा बेखौथ' बुंखाबाय औ
आरो मा मा रोखोमनि जेनेबा दख'ना गाननाय जायो जों बर' आइजोफोरा जेनेबा
मा मा
दा जोंनि बर' आइजोफोराथ' दाथ'
सिख्लाफोराथ' बांसिनानो फादनि दखना जों ब्रेन्डेडफोर थायो औ बेफोरखौसो गाननाय नुयो आरोना औ बिदि
ओ बिदिनो जुदि दानायखौबो नायोब्ला मासरासनिबो गानो मानसिफोरा जायफोरा मानि जोंफोर सिख्लाफोराथ' गिलिर गिलिर बुस्थुखौ गिलिर गिलिर दखनाफोरखौ गानफेरियो नालायथ' गाननो हाहैला नालायथ'।
औ बेखायनो मासरासनि दख'ना बिदिनो
खुन्दुं दोंसे दानाय बेफोरखौ गाननो नागिरा आरोना बे गाननो मोजां जायो फाथला
औ फाथला फाथलानो
आरो बिदिनो मायदि होनाय दखनाफोराथ' बिराद गोरा गोरा जायो नालाय दा गाननोबो खसथ' जायो ना
नाथाय जोबोर समायना जायो रंफोरा बिराद मोजां नुजायो माने अ
ओ थ' जोंनि आइमोनहाथ' बांसिनानो बे गोदोनि मायदि होनाय बेफोर खौनो गानो आरोना बेलेग बेलेग
बेलेग आगरनि
सनामुखि माबा दावउराइ आगर माबा बिदिनो गानो आरो ना ओ मिथिजोबलायलाङा आंबो
दे बिदिब्ला जोङो दोनथ'नोसै ना? औ जागोन दे औ दे गोजोनथों।
औ